खोनादोंना अ मा खालामदों नोंथाङा
जिरायना दं नोंथाङालाय
अ आंबो जिरनानैनो दङ
औ ओंखाम औ औ आं जाखांबाय नोंथाङालाय
अ आं जाथ'वाखै उनाव जानोसै
औ औ
हेलौ नोंथां दा होमबा जों आयदा एजेन्सियाव रायलायनोसै नङा होमबा
औ औ दे अब्ला नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
औ आयदायानो जाहैबाय औ माइ गायनाय माइ आबाद
औ
औ दे अब्ला माइखौथ' आरो बयबो गायखायो नङा होमब्ला नोंथां औ औ उम गासिबो गायखायो दा माइनि बागै नोंथाङा जि मिथियो नोंबो बुंदो आंबो जिम हायो रायलाय लायनो सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ औ
दाथ' माइखौथ' बयबो गायखायो नङा होमब्ला नोंथां माइ आबाद जिहेथु औ गायनानै बिनि सायावनो जिउ खुंनानै थायो औ औ नोंथां उम दा आरो माइखौथ' नोंथाङाबो गाय खायो नङा होमब्ला
औ औ गायो नोंथाङाबो गायो जाखानांगौ
औ गायो दाथ' आरो माइखौ बोरै गायो माबोरै गायो नोंथाङाबो एसे मिथिखायो जिहेथु औ माइखौथ' गिबियाव डाइरेक्ट माइ जाया
औ औ औ औ खोथिया फोग्रोनाय जायो माइखौ बिनि आगोलाव
फोनायनि आगोलावबो दङ औ दुब्लिखौ एसे एसे हालौग्रोनांगौ
औ औ औ अब्लासो रज'गोन नालाय
औ दा बिनि उनाव खोथियाबोथ' दाइरेक्ट खोथिया जाया नङा अब्ला नोंथां औ बेखौ औ आरो बे सोमनायखौ मा होनो नोंथाङा नोंथ' मिथिखायो माइ
औ औ माइज्लि माइ होनो बेखौ सोमग्रोनानै औ बेखौ सोमगोर ना लानायनि उनाव बोरियाव सानसे बा साननै बोखांफिनना दोननाय
औ आरो सोमनायनि जाहोनाब जाहैबाय ओ जिहेथु बियो ओ गाजा ओंखारगोन आरो
नानै थाब रज'नायनि
दा बिनि उनाव औ खोथिया थिलियाबो खोथियाखौ गारहैनाय जाबाय आरो जिखौथु माइलि दोंमोन औ औ बेखौबो फोबाय खोथिया फोनायनि उनावथ' उनाव खोथिया देरोब्ला सोरबा बायदि दिया फुनानै औ सोरबा बायदिया दडाइरेक्ट माने माइ गायोबो आरो सोरबा बायदिया खासिया जावैनाय होनो आरो ओम
औ औ गिबियाव ओ मानो होनब्ला बिदि जावाय ग्रोयोब्ला माइआ एसे मोजांसिन जायो होनना सानो आरो बिनि थाखाय माने जायहा सम मोनो बिसोरो औ गिबियाव बिदि जावै औ औ गसाइ एरो बिनि थाखाय जावायग्रोना लानाय जायो
औ सोरबा बायदि आरो खनले खनले मावनांगौ बानानै खबसेनो माइ गायहनाय जायो आरोना नोंथां औ खोथिया फोबाय बिनि उनाव खासिया जावैग्राफोरा जावैबाय बाय जावैया मा दरे माइ गायबाय थोंजोङै माइ गायबाय औ दा आरो माइ गायना थो जाया नङा होनबा नोंथां
औ औ औ जाया बेखौ जोथोन लानांगौ जायो दाउ दैनिफ्राय लानानै दाावमा दाउसा जिब जुनार जालांनाय औ हासार होना
हाग्रा रज'दों नामा बेखौ नायनांगोन।
गासैबो बि थिंनिफ्रायनो माने बेखौ आबोर लानाय एबा जोथोन लानांगौ जायो औ। गायनानैल' दोनबा जाया मानो होनबा बेयाव गोबां दाउमा दाउसाफोरा जालाङो जिब जुनार फैनानै गाग्लियो बेखौ माने ओ नेटजों आ बेेरा होनांगौ जायो
बेरा होयो औ आरो दाउस्रि सखा जेब्ला माइआ खिलियो
औ औ अब्ला बिसोरो जायो ना
औ जायो ओं बेखायनो बहुद जोथोन लाखिनांगौ जायो आरो नों थ' आरो हासारबो होनांगोन। आरो दै दं नआव बोनानै दुब्लि फोथाव सो सोनो थाखाय बान्दोबो थांनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
नानै बिदि दै सोनानै माइ आबादखौ खालामनाय जायो।
औ औ दाथ' माइ गायखांनायनि उनाव माइया जाबाय जेब्ला मोनो अब्ला हायो औ माइ मोनसेखौ सोरबा बायदिया फ फोथाराव दोनखायो फोथारनिफ्रायनो मारा होयो सोरबा बायदि
न'आव लाबोनानै मोसौ मोसौजों मारा होनाय जायो दानि दिनाव औ औ नाथाय दानि दिनाव मोसौजों औ मोसौजों बांद्राय मारा होनाय नुनो थांलिया।
औ बयबो माने खम समनि गेजेराव
औ औ जानायखौ लुबैयो बयबो खम समनि गेजेराव जानाय खौ लुबैयो
उम दाथ' होनबा नोंथाङा माइखौथ' गायफेरबाय नोंथाङा हाजिरा गायफेरखो नामा?
ओ एसेबां ओरै गोबां गायफेराखै। नाथाय गाइ यनानै नायदों माबायदि मोनो। जोबोर मोजां नाङो दुब्लियाव ज' ज'यै गासैबो रंजालायनाय मिनि खुसि राय ज्लाय रायज्लाय माइ
ज्लाय गायनाय औ। दाथ' सोरबा बायदिया जिहेथु ओ फैसानि अनगायैबो बो जेनेबा मा होनो बेखौ फाला गायनाय होनो नङा होनबा
औ औ फाला गायनाय जायो हाजिरा लानायनि अनगायैबो फाला औ फाला
आंनि नांगौ समाव आंनाव गायना होफैबाय आरो नोंथांनि समावबो आं गायना हैनाय बेखौ फा ला होनो आरो नों
रायज्लायनानै
गायनाय जायो औ औ। माइ आबादखौथ' गायखानांसिगोन नङा होनबा
औ औ मानो होनब्ला जों माइ जि थु माइनिफ्रायनो ओंखाम जायो। बेखौ जानानैसो थांनानै थायो जोंनि गाहाय जाग्रा आदारानो जाबाय ओंखाम बेनि सायावसो ओं जों सुबुं माहारिया थांनानै थायो।
दाथ' आरो माइखौबोथ' मारा होनानैल जाया नङा नोंथां बेनि उनाव माइ जागोन औ माइनि उनावथ' दा फोराननानै
औ फोराननानै औ औ। माइखौ सौनानै औ माइरं जायो बेनि उनावसो बेखौ जानो हायो।
औ गोदो समावथ' उवालावसो देनाय खोनादोंमोन नोंथां जोंनि आजै-आजौ, आबौ औ दिखियाव देयोमोन।
बिनि उनाव संनानै जायोमो औ माइरं जाब्ला बेखौ संनानै जायो बेनिफ्रायनो ओंखाम जायो औ औ
औ मिलाव लांनानै खम समनि गेजेरावनो उन देनानै लाबोयो आरोना नोंथां औ लुबैयो औ जिहेथु दानि जुगाव मिसिन थिन ओंखारबाय नङा अब्ला नोंथां दा बिनि उनाव
माइ आबादा एसे हा गो थौब्ला मोजां जायो होनना सानना लानाय जायो मानो होनब्ला बे आबाद मावनो थाखाय औ दै नांगौ जायो जोबोद दै नांगौ जायो आरो हाया मोजां जानांगौ जायो
नोंथांमोन नोंथां मोननि थिंजाय मा मा माइ आबाद मावनाय जायो
अ जोंनिथिंथ' बांसिन एरिया माइखौ गायो नोंथां माने जिहेथु एरियाया सङोब्ला माइरङा एरो होनना खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां औ औ
मानो होनब्ला बयबो एरनायखौसो लुगैखायो गरसेयानो गरनै जानाय थाइसेयानो थाइनै जानाय बे
औ औ नंगौ नोंथां औ आरो माइआथ' मोनथाम रोखोमनि जेरै आसु माइ माइसालि माइ बरा माइ नङा होनबा नोंथां औ जिहेथु माइ आबादखौथ दैजां बोथोरावसो बांसिन
औ औ औ दैज्लां बोथोराव मानो होनबा दैज्लां बोथोर
जिहेथु दैजां अखानि औ दैनि आंखाल गैयाबा जायो बारा औ
बिदिनो खायसेया माइखौ ओ बिदि खो खोथिया फोनानै गायालासेनो खेबसेयैनो ओ खोथियाखौ सोमना माइग्लिखौ सोमना लानानै
औ नंगौ नोंथां औ औ बिदिबो गायो अब्ला ना?
औ औ अब्लाना खनसेनो जायो अब्लाबो ओ गायनायनिख्रुइ आस्रा सारनाय माइआ बारा बिदां जाया
औ नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावथ' औ एरिया माइ ओ माइसालि माइ जेरै बायसमुथि रनजित आयजं हायथा बिदि रोखोमनि बहुत रोखोमनि गायनाय जाया नोंथां नोंथांमोननियावलाय?
ओ जोंनिथिंजाय बिदिनो रन्जित माइखौ गायनाय जायो बांसिनानो। मानो होनबा जि माइया संनायाव मोजां
औ मोजां जायो औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो ओ फाननो थाखायबो बेले गुबुन माइ गायनाय जायो औ रां आरजिनो थाखाय जायफोरा हा गोबां दङ बिसोरबायदिया जानो थाखाय गुबुन माइ गायो आरो फाननो थाखाय गुबुन
औ फाननो थाखाय गुबुन गायनाय जायो आरो औ औ आरोथ' मागो दमाससिनि थाखाय माइब्रा जोसा गायनाय जायोब्ला नोंथां औ नंगौ नोंथां आरो दा थ' माइ गोसोम होननाय मोनसे से दङ ओंखारदों औ माइ गोसोम अ देहानि थाखायबो मोजां जायो होन्ना खोनानोम मोनो।
औ औ बेराम आजारनिफ्रायबो बारग'योबा रैखा मोनो होनना
नंगौ नोंथां मागो दमासिफ्रावबो जानो थाखाय
औ औ बे आरो बे आरो बे माइब्रा जोसा आरो आरो गोसोम माइखौहाय जौ बिदै बानायनो थाखायबो मानो होनब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनि ओंखायनो बे जौ संबोदों जौ संबोनानै जिउ खुंबोदों बेनि थाखाय बेफोरखौ गायनाय जायो
औ बे माइब्रा जोसाखौ गायना लाखायोब्ला जिहेथु बायनानो
औ औ बायनो गोनांथि जाया नआव गायना लानाय आरो ओ गुबुनफोरनि बायदि जाया न गायनाया साबसिन जायो
माइखौ गायनानैबो सोरबा बायदिया रां आरजियो
औ औ औ औ नखरखौ नखराव एसे सुंसयो औ नखर संसारखौ सामलायलांनो थाखाय बेफोर आबादखौ मावनांगौ जायो
उम नोंथांमोननियावबो माइखौथ गोबां गायोनो नङा होमब्ला नोंथां उम सिगांनिफ्रायथ हालेव अ
औ औ सिगांनि दिनाव मोसौजों हालेवोमोन नांगोलजों नांगोल जुंगाल बायदिजों हालेवोमोन दानि दिनाव ओ मोसौजों बिदि दि नांगोल जों हालेवनायखौ गोबां नुनो थांलिया उम जोबोर गोबां खम बिबांनि नुनो
नोंथां दानिया माने औ बहुद बिगा हाखौ माने खम समनि गेजेरावनो सानसेयावनो औ गाय गायो औ नंगौ नोंथां
ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो
औ दाथ आरो
मानो होनब्ला आरो दा औ औ गोदो बोथोराबो गोदोनि बायदि नंनो थांलिया दसेनो अखा दसेनो सान्दुं बिनि थाखाय बोथोरखौबो नायनानै माइखौ थाब जानायखौ लुबैयो
औ नंगौ नोंथां दाथ आरो हाल जांख्रा नोंथाङा औ गायफेरबाय नङाब्ला औ हाल जांख्रायावथ बुहुत माने रंजा खुसि जायोब्ला नङा नोंथां औ जेब्ला
होनोब्ला हाल जांख्रा औ जोबथि औ बेखौ हाल जांख्रा बुंनाय जायो मानो होनब्ला माया गायै गायै बे दिनखालि जोबगोन आरो
जोबगोन आरो औ जोबथि सान जाहैबाय औ।
ओ हालेवनाय माइ गायनाय गासिबो जोबगोन बे खौ माने हाल जांख्रा बुंनाय जायो हाल हालखौ थिखांना दोननाय माने औ औ औ औ औ बिदिनो रंजा खुसियै दुब्लि फोथाराव थांनानै बिदिनो हाब्रु फोनलायलायनाय जायो औ औ गेलायनाय जायो। जावलायनाय जायो गेलेलायनाय जायो।
औ दा बिदिनोसै आरो माइ। माइ गायनानै बहुद मोजांबो मोनो आरो एसे सिनस्रिबो सायो नङा अब्ला नोंथां औ माने औं गं गंङै गं गायनाय जायो नङाब्ला नोंथां औ। औ।
गोबां ओ खस्थ'बो जायो नाथाय खस्थ' जानानै उनावहाय मोजां फिथाइ मोनो खस्थ'नि मानो होनब्ला खस्थ'नि फिथाइआ गोदै।
गोदै जायो नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङाबो माइ आबादनि ब